हेलौ नोंथां?
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों दे नों
ए औ खोनादों खोनादों आंबो खोनागासिनो दं नोंथांनिखौ। खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां आं खोनागासिनो दं नोंथांनिखौ। औ।
जोङो दायो बर'फोरनि गोदोनि जाखिनाखि दोरोङारि खेला
औ
बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा औ दे नोंथां माने जोङो गोदो औ माबायदि खेला दुला गेलेनानै थायोमोन आरो ना
औ औ
हेल'
औ खोनादों नोंथां खोनादों। खोनागासिनो आं औ होमबा खोनासंदो नोंथां आं नोंथांनो जा जायोना जाया एसे फोरमायनोसै ओ थारमाने जोङो माने उन्दैनिफ्राय जेनेबा जागायजेननानै जोङो उन्दै उन्दै समावथ' जोङो ओरैनो
औ
बै मा होनोमोनलाय गर गेलेनाय गरफोरखौ गेलेयोब्ला माने ओइ अन्थाइ थाइबा लानानै जे गेलेयो नङा होमबा? बेफोरबोथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि खेलानिनो मोनसे बाहागो होननानै बुंनो हायो जोङो बे अन्थाइ थाइबा लानानै गर गेले दा ओरै गावलायलायनानै गेलेनाय अन्थाइजोंनो खोनादोंना नोंथां
खोनालाङासै नोंथां बुंलाय
दा खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?? हेल'
हेल'
खोनादोंना खोनायाखै दायो खोनादों ना
ओ खोनादों दे
औ औ दा बे अन्थाइजों गर गेलेनायखौ होनदां नोंथां अन्थाइजों गर गेलेयो खोनादोंना?
औ औ औ खोनादों।
ओरै अन्थाइखौ ओरै गारसारलायनानै माने ओरै सिन बोसलायनानै गावलायनाय मोनसे एसे दंना?
ओ।
बेखौबो गेलेयोमोन आरो हाखर खिखर हाखरा
हाखर-खिखर औ।
थ' सानै मानसि जानानै गेलेयो नङा होमबा? ओरै फारसे फारसेथिं सासे थाबाय ओरै फारसेथिं सासे मोखांजों मोखां जालायनानै गेजेराव ओरै ओरै फारसेजों खरबा हाखर ओरै फारसेजों खरबा हाखर गासै दसथा हाखर आरो मा मोनसे हाखरावहाय गरबा गरबा अन थाइ गा सिबावबो होजोबबाय नङा होमबा? बेबायदि बिदि होनानै बेखौ माने फारि-फारि-फारियै माने अन्थाइखौ बहायलांबाय थानानै बहाबा जुदि बिदि मोनसे जायगायावहाय खालि जायोब्ला बै खालिया जुदि बारनानै आरो बैयाव अन्थाइ थायोब्ला बै खालिखौ बार होननै बे अन्थाइखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो। माने बे जाय मानसिया बुलायग्रा खानग्रा मोनलायलायनाय आरो।
बे जायो बे हाखर-सिखर गेलेनाय नङा होमबा?
हाखर-खिखर गेलेनाय औ उम मिथिबाय दे बेखौ मोजां ओमफ्राय खिन्थु नोंथां बे बेफोरबायदि गेलेनायखौ दा नुबावो नामा?
बेफोरबायाददि गेलेनायाथ' दा नुबांनो थांला नोंथां माने गोदोनि सम समावहाय उन्दैफोराहाय माने बेफोरबायाददि गेलेनायजोंनो दिन थाङोमोन माने न' फोरावहाय बहाबा साया सायख्लुमफोरावहाय बेफोरबादि गेलेनानै बिराद रंजानाय लायोमोन खिन्थु आ थिखालावहाय मा जाबाय माने दानि गथ'फोरा माने बेफोरबादि हाजों बारा गेलेबांलिया आरो
गेले बांला अ'
माने मुगा जाबाय नालाय आ औ गोदान मुगा फैबाय गोदान मुगा सफैनाय लोगो लोगो नोङो ओरै दानि मानसिफ्रा मा जाबाय मबाइल नायनानै थायो
मबाइलाव मबाइलावनो गासिबो माने खेलायानो थाजोबखाबाय
नायनांगो बेफोर थाजोबखाबाय नालाय दाना बैफोर बायजोआव बिदि गेलेनाय खेलाफोरखौहाय मानिे दा गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो उन्दैफोरखौ गथ' गथ'फोरखौ
उ उ ओमफ्राय आरो बिदिनो आरोबाव माबा फोर
औ बिनि अनगायै आरोबाव जोङो माबाखौ नुबाय जेनेबा ओइ मारबेलखौ बुजियोना नोंथां मार्बेल गेलनाय हौवासा ओ मारबल गेलैनाय बे हौवासा गथ'फोराजे गेलेयो गावलायलायनानै माने आसि खौ बोनानै गेलेनाय बेफोरो माने ओनदै स समाव गेलेनाय आरो ओमफ्राय बिसनि एसे देरबा थाय ओरै मा होनो गिला गेलेनायफोरा जेनेबा नङा होमबा
गिला गेलनाय औ
खेला गेलेनाय बै गेलेनायफोरा जोंनि माने बिराद दोरोङै बर'फोर गेलेनाय आरो माने बेसेन गोसा होननाय जोङो बेखौ बुंनो नांगोन दो गिला गेलेनाया गिला गेलेनायखौथ' दा आथिखालावहाय जोंनि बर'फोरनि बे खेलाखौ नेसनेलाइसबो खालामनाय जाबाय नामा नोंथां नोंथाङा एसे मिथियो नामा बेखौ?
नेसनेलाइज माने औ आंबो बेबायदिनो खोनादों
खोनादों आंबो इसेबां सियर नङा नोंथां मानि नेसनलाइस खालामनाय बादि होननायखौ। खादों आरो मोनसे मा जाबाय। खमलायनाय खमलायनायाथ' सियर।
खमलायनाय औ खमलायनायखौथ' बे गोदोनि। उम। जारिमिन बिजाब। फावबो जोङो नुनो मोनो बे। लिरनाय। माबा नंगौ नना नङा। ओइ दैमालु। जोहोलावनि माबायाव दै फोरजों खमलायनाया।
औ औ औ माने औ माल फोरजों बुलायनानै जे बे देरहालायबोदोंमोन नङा होमबा।
औ औ औ। उ आरो बेजोंनो लोगोसे गेलेनाया। गोबां दङ।
दङ। समाव गेलेनाय माखासे ओइ दिस खाथा दानाय गथ'फोरा जे उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे। गथ'फोरारा डिसकार्ट थायोमोना बै बेबोथ' मोनसे गेले सुदाम। सुदाम दानाय औ सुदाम दानाय। माने बै हिन्जावसा गथ'फोरा माने बेखौ मा खालामो माने। ओखाम ओंख्रि। ओंख्रि गेलेनाय जे। ओंखाम। ओंख्रि गेलेनाय मिथिदों नोंथां। बिराद इन्टारेस्ट थिं माने ओंखाम ओंख्रि गेलेनाया माने माने ओरै औ।
बियो जोंनि मोनसे माने ओंखाम ओंख्रि गेलेनाया बे जोंनि मोनसे माने संसार जानायनि मोनसे माबाखौ। उन्दैयावनो बिसोरो दिन्थिनाय बायदि जायो ओंखाम ओंख्रिया माने माबायदि जायो माने उम।
औ।
माबायदि संसाराव माबायदि सोलियो बेखौ माने सोलोंनाय बायदि थायो बेयाव ओंखाम संलायनाय सोरबा बाजाराव थांलायनायनो ओमफ्राय बै लेवा बेनि बिलाइ ना माबा मोनसे बिलाइ बेखौ फैसा बायदि बानायलायोमोन ना
औ औ माने लेवा बेन्दोंल' नङा जेनेबा जायखिजाया बिलाइखौनो खायसे खायसेया बानायो ओरै खान्थाल बिलाइ फोर थाबाय जेनेबा दा बेयाव माने हाथाय जालायनाय बाजार खालामलायनाय फिथा ओंख्रि संलायनाय जालायनाय आरो बेवहाय मा जायो हाबा जालायनाय बिसि फिसाय जालायनाय माने संसारावहाय जे माने मानसि फोर जिबायदि खामानि मावो बेयावनो माने गथ'फ्रा एसे
उम गथ'फ्रा एसे सोलोंनाय बायदि जादों औ सोलोंनाय माने बेयाव बिसोरबो माने गेलेनायनि गेजेरजोंनो हारिमुखौ दिन्थिनाय होननांगोन दानि दिनाव औ बेखौनो नोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जोंनि आसार खान्थिखौ लाखिबोगासिनो दङ।
माने माखासे हामानो माखौबा खालामबा दाय जायोनो बेफोरबायदि बा थ्राफोरखौबो बिसोरो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों सोलोङोना गथ'फोरा
नंगौ नोंथां ओम
दाथ' आरो बेबादि गेलेनायफोरखौथ' नुोनो मोनला माथो नोंथां ना
नुनो मोनला आरो बै मोनसे दंबावो
औ।
औ जोंनि ओनसोलथिंमबो बेबायदि गेलेनाया खम जाबाय। आथिखालाव बांसिन नानो माने बिमा बिफानि माने मबाइलफोरखौ लानानै खना खनला गेम गेलेनाय मानाय बेखौसो माने जोङो बांसिनानो नुनो मोनदों।
औ।
माने गोदो समाव नैबे मोनसे इन्टारेस्टिं खौ आं लाबोन नागिरदों। गेलेनाय मानसिनि देहाया माने राफोद थायो। माने साइस्थ'फ्रा राफोद थायो आरो माने दुरबल जाया। बेफोरखौ आङो मोजां मोनदों। दानि दिनावहाययो। सासे उन्दै गथ'आ माने नोरजिया दुरबल बायदि जायो आरोना।
औ औ बेथ' नंथारगौ।
स्ट्रं खालामनो। स्ट्रं खालामनो माबा गैला एसे एनैयावनो माने बेमार आजार जानाया जोंनाव नुनो फैबाय। उन्दै उन्दै मानसियानो बेमार आजार जायो।
उम।
जोंनि समाव ओरैबायदिमोन। गोदोनि समाव माने। बैखौथ'। थाखोमालायनाय थाखोमालायनाय। गेलेयोमोन नङा होनबा। बेबो मोनसे इन्टारेस। जाहैबाय इनारजि थाखोमालनाया जेनबा थाखो लायनाय। जुदि माखासे माबानायाव बेयाव माखासे माबाया फैयो आरो ना माने गेलेनायाव माखासे ओरैबायदि माबाया फैयो माने। आं बेयाव माखासे मिनिं हाबनानै दं गेलेनायावबो सासे मानसियाहाय सासे मानसिखौहाय माने सियान सालु बुद्धि बे माने लेस आरोना। सासे मानसिया मा बायदि दि माने एरायखुमानो माने ओरैबायदि मुलुग संसाराव गावखौ माबायदि माने सालुबाबो माने सियानै गावखौ दैदेनलांनो हायो। बेयाव मोनसे सोलोंनाय फैयो आरोना। नोंथ' सासे जाम्बाबाथ' मोजां रोखोमै था हानाय नुवाना। खियाव नागिरबानो नुजागोन। बेबायदिया बेरखां जादों आरो माबा दंबावो बै एकस'सो जाबाय आरो बै मोनसे दङ बेयाव बिराद एक्सारसाइस जायो। बै खै ना मा गेलेनाय दंमोन ना? खारनाय होसोलायनाय दंमोन ना?
ओइ
बिनि गेजेरजोंथ' बा देहाया माने बिराद उम। बिनि गेजेरजोंथ' माने देहाफ्रा राफोद जायो नङा होमबा?
औ औ जायो जायो नोंथां जायो माने बिराद मोजां एक्सारसाइस जायो आरो गोलोमदै गयो। बिदिनो ओंखामफोर जानानै
उम।
फोर माने बेमार आजारफ्रा बिदिजोंनो खम जायोमोन आरो। लोमजालु लोमजालाफोरा राफोद
खम जायो औ नंगौ नंगौ उम। दानि खेला आरो गोदोनि खेला जोबोद माने खमाय माबाबोबाय सोलायबोबाय दा बिनि गोदोनि खेला गेलेयोब्ला गोदोनि खेला माने बेखौथ' गोदोनि जोंनि होननानै बुंनो हाला बै खै जाखनाखि क्रिकेट फुटबल बेथ' माने गुबुन माबानिसो गोहोम खोख्लैनाय जाफैबाय जोंनियाव।
औ औ औ गुबुनारिफोरनिसो।
गुबुनारिफोरनि जाखिनाखि जोंनियाव गोदो खेला दङमोन आरोना बेबायदिनो बै समाव जोङो माबा बल बानायलायोमोन ना बल बानायनानै खुुबै खुैख्लायनाया मा खेला होनोमोन बे खौ?
अ जोंनावथ' बेखौ टेनिस होननानै बुङो नोंथां? ओइ खाफ्रा गोबायबो जाबोमोन जोंनियाव मानि बेखौ।
औ जाबनानै जेनोबा खु बैख्लायनानै ओमफ्राय बेखौहाय जाबै जाबै खारनांगौ बेजों खु खुबैजानो मोना।
बलजों खुबैजाबाथाय थैबाय।
बलखौ औ नांजाबथाय थैबाय ओमफ्राय बेखौ बलखौहाय खाथि खाथियाव फैबाय गनजों एरगार हरनांगौ। बेफोरबायदि गोजान गोजान
औ जाथारसिगोन नामा नोंथां जाथारसिगोन नामा होमबा ओमफ्राय औ औ दे दे दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो